हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों
अ' अ' आंबो खोनाबाय
औ
औ आं दा मोनसे टपिक लानानै नों थांजों रायज्लायनो कल खालामनाय जादों
औ
औ टपिक आनो जाहैबाय माने सोलोंथाइखौ लानानै आं सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों माने औ सोलोंथाइआ जेनेबा ओ मानो गोनां ओ गावारि बा पार्सनालि बिथिङावनो जा बा गुबुन बिथिङावनो जा बेयाव सोलोंथाइआ मा बादि मदद होयो सासे सुबुंखौ जौगानायाव बा मोनसे हारिखौ जौग गाहोनायाव बा मोनसे समाजखौ माने सोद्रोमथियै ओ समाजखौ दालांनाय याव बे सोलोंथाइआ मानि थाखाय गोनां आं बेनि सायाव सावरायनो थाखाय फन खालामदों दा नोंथाङा ओ आंनो फोरमायनानै होग्रोनो हागोन ना सोलोंथाइ
औ
आरो बिनि गोनांथिनि सोमोन्दै
हागोन ओ सोलोंथाइ बुङोब्ला जोङो जोंनियावहाय ओ गोदो गोदायनि समाव सोलोंथाइआ गैयामोन ओ
लांदां
सुबुं माहारिया ओ न'खर दानानै संसार जानो रोंबोदों ओ आरो एबा सोदोमस्रि मोनबोदों बेनि उनावसो सोलोंथाइआ जोंनि गेजेराव फैनो हादों सोलोंथाइ बुङोब्ला जोङो ओ बुंनांगोन जे बेवहाय लेखा फरायनायाल' सोलोंथाइ नङा उन्दैनिफ्रायनो जोङो ओ जोंनि माखासे आखल आखु दानाय ओ रायज्लायनाय गेदेर उन्दै मान होलायनाय बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ बिनि अनगाबो जोङो गावखौहाय ओ सासे गोजौ थाखोनि एबा दिनैनि बे मुलुगाव एबा ओ जेनाखि सोलिबाय थानाय दानि थासारि बेजों गोरोब फानोब्ला जोंनो सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि दङ मानो होनोब्ला दिनैनि मुगायावहाय ओ जोंनियाव गोनोखोजों लोगोसे जेरैबायदि जौगानाय फैदों दे बियो गोदोनि बायदि बबेबा गामि गफा एबा बबेबा टाउन सहरफोराव जों खुगाज खुगा रायज्लायनानै एबा माखासे खामानिफोरखौ जोङो बायदिसिना ओ आखाइ फाव फोरजों जोङो ओ खामानिखौ मावनो हायोमोन बै समावहाय नाथाय आथिखालाव बिब्दि नंलिया ओ दानि समावहाय जोंनाव सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो खाना बादि जानानै थनांगौ जायो। मेगन गोनांब्लाबो, आथिं आखाइ गोनांब्लाबो जों आथिं आखाइ गैयि बायदि जानानै थानांगौ जायो। दा सोलोंथाइखोखोहा जोंनावहाय गोबां रोखोमनि दङ। गोजौ सोलोंथाइ आरो बेनि अनगायैबो गावारि सोलोंथाइ। गाव थांना थानायनि राहाफोर बेफोरबो सोलोंथाइयानो। दा जोंनि हालामावहाय जों बुंनो थाङोब्ला जोंनियावहाय गोजौ सोलोंथाइ लानोब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो खमावबो बा बोसोरनिफ्राय फ्राय जोङो सोलोंथाइखौ लानाय जायो। दा जों नुनो मोनोदि खायफा खायफा बिमा बिफाफोरा बा बोसोरनिफ्रायनो गावसिनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालियाव दैथायहरो। आरो बिनि उनावहाय ख' थाखो थाखोसेे थाखोनै बिदि फरायनानै जेब्ला थाखो जि मोनहैयो, थाखो जिनि उनावहाय जोंनियाव दा मेट्रिक आनजाद जायो आरो बे मेट्रिक आनजाद जाखांनायनि उनावनो जोङो गाव गबागाव सायख'नानै लानांगोन जे जों जिउआवहाय सोलोंथाइ लानानै मा जानो सानदों? जोङो डाक्टर इन्जिनियार जानो सान सानदोंना, गेदेर अफिसार जानो सानदोंना, रांखावरिनि माखासे एडभाइजार एबा बोसोनगिरि बा गिदिर संबिजिरगिरि जानो सानदों मानो होनोब्ला मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो जों मोनथाम थांना थानायनि राहा लामा मोनो। एबा फरायनायनि राहा लामा मोनो। बे जाहैबाय आर्टस, साइन्स, कमार्स। जोङो जुदि सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलिबाय थानाय एबा सरासनस्रा जिउ सोलिनोब्ला जोङो आर्टसखौहाय लानो हायो। बेजों जोङो फोरोंगिरि जानो हायो। डाक्टर नार्सफोरबो जानो हायो। बेनि अनगाबो गुबुन गुबुन ओ थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेड फोरनि बायदिसिना अफिस कासारिफोरनि अफिसारफोरबो जाहैनो हायो। बिनिफ्राय जोङो गोनोखोआरि मुगानि जौगालु खामानि मावनो एबा ओ समाजनि मोजां खामानि एबा सुबुं माहारिनि मोजां खामानि एबा मोजां खामानि बुङोब्ला जोङो खामानि मावनानै दिन्थिनाय बेल' नङा जोङो सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखाय माबा मोनसे दिहुननानै दिन्थिनाय बेफोरखौ जोङो बुजिनो हायो। आरो बेफोराव नोंथाङा सुबुं माहारिनि गेजेराव माबाफोर दिहुननानै रिसार्च खालामनानै एबा संबिजिरनानै दिहुननानै सुबुं माहारिनो होलांनो गोसो जादोंब्ला जोङो सानइस खौहाय लानो हायो एबा बिगियानखौ लानो हायो आरो बिनि बादैबो जोङो रांखावरि एबा रांखान्थियारि सामलायनाय आरो बिनिजों सोमोन्दो थानाय माखासे खामानिफोराव नोंथाङा जुदि लोब्बा थानो गोसोब्ला एबा रोंगौथि लानो गोसोब्ला जोङो कमार्सखौ लानो हायो आरोखि।
दा बेनि उनावहाय ओ जोङो बिदि नङा जे जोङो साख्रि मावनो थाखायल' एबा गाव गाबागाव थांना थानो थाखायल' जोङो बेफो ओ सोलोंथाइखौ लायो बिब्दि नङा। जोङो जोंनि समाजखौ फोसाबनो आरो समाजनिफ्राय जाम्बा जाम्बिनि साननाय हनाय एबा आब्रु थि साननाय हनायखौ बोखारनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि दङ। मानो होनोब्ला जों गोदोनि बोराय बुरै एबा सोलोंथाइ गैयि सोलोंथाइ लायै सुबुंफोरखौ नायोब्ला बिथांमोननि साननाय हनाया जोंनि दानि सोलोंथाइ गोनां उन्दै उन्दै गथ'फोरनिख्रुइ गाज्रिसिन होननानै जों बुंनो हायो। बिथांमोननि साननाया गावसिनि मोनसे बेंख'नावनो थाहैयो। जे मोगथां मुलुग एबा बाहेरा मुलुगजों बिथांमोननि एबा बाहेरानि सुबुं फोरनि साननाय हनाय जों बिथांमोननि साननाय हनाया गोरोबा गोरोबा बिथांमोना गावसिनि गोदोनि ओ गोजाम जेनाखि ओ माखासे खान्थिफोर दङ' बेयावनो फासिनानै थायो।
दा जोंनि नैबेनि सोलिबाय थानाय थासारिजों गोनोब्ला जोंनो सोलोंथाइया बिराद गोनां। जोङो दा बबेबा मोनसे थावनियाव थाङोब्लाबो जोङो जु दि लेखा रोङाबा एबा फरायनो रोङाब्ला जों साइन बरर्डफोरखौ नायनानै हमदांनो हानाय नङा। बे मबाइल फन जुगाव रावबो रावहाबो रावजोंबो ओ थाथ'नानै रायलायनायनि सम गैया। बयबो गाव गाबागाव मबाइल फनावनो बहा थांनांगौ मेपफोर नायनानै थाङो आन्दायबायोब्ला आरो बिनि अनगाबो जोङो
सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंनि लाइमोनफोरा बेखार जानानै थानाय एबा ओ मोजां गियान मोनैयाव गाज्रि जालांनो हमनाय जेरै ओ आद्रा सोलोंथाइ मोननाय गथ'फोरखौ जों नुनो मोनोदि बिथांमोना ओ निसाजों गफबनानै थायो जौ जुवा सिगारेट बायदिसिना आरो बे जौ जुवा सिगारेटनि निसाफोरा मोनसे मा दों बियो केन्सार बेमार बायदि बेजों साननो हागौ दि ओ सासे मानसिया जौ जुवा एबा सि ओ द्राग्सजों जेब्ला साग्लोबजायो बे सासेल' गाज्रि जायो बिदि नङा सासे सुबुङा जुदि ड्राग्सजों गाज्रि साग्लोबजाबायबा बेजों थाफानाय गासिबो सुबुङानो गाज्रि जायो आरो बेयो मोनसे जेनेरेसन हिसाबै एबा मोनसे फिरि हिसाबै बियो गाज्रि खालामनानै होयो। मानो होनोब्ला जाय बैसोनि सुबुंफोरा दा ओ बिरि सिगारेट ड्रागस बायदि लाबाय दङ' बिनि उननि फैबाय थानाय ओ सुबुं गथ'फोराबो बिसोरनि आखल आखुखौ नुनानैनो सोलोंगोन आरो उनावहाय बिसोरनि बे गाज्रि आखलजोंनो बिसोरबो सोलिलांफानो हागोन दा नोंथाङा ओ नोंसिनि ओनसोलथिं सोलोंथाइया माबायदि जौगादों एबा माबायदि सोलोंथाइनि गोनांथि दङ' बेनि सोमोन्दै एसे फोरमाय?
औ औ जोंथ' मिथिखायो नङा होमबा सोलोंथाइया मोनसे उम जोबोद गोनां आरो जोंनि जिउआवहाय दा ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो गावखौहाय गावनि साननाय हनाय खौ जौगाहोनायजों लोगोसे ओ जोङो ओ गुबुन बिथिङावबो बेखौ माने सोलोंथाइखौ सोलोंथाइखौ जोंनो गोनां जा जायो आरो बेबायदिनो ओ जों जेहेथु नुबोदों ओ ओ गुबुन गुबुन हादोर बा खना खनला रायजोआव थानाय गासैबो सु सुबुंफोरनि गेजेरावनो गासैबो हारियारि सुबुंफोरनि गेजेर गेजेरावनो माने सोलोंथाइनि ओ सोलोंथाइखौ ओरैबायदि गोनांथि होबोदों जे मानोना सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों गावजों लोगोसेनो गावनि न' खरखौबो फोजौखांनायाव मदद होनो हायो बेयो रां खान्थिनि बेलायावल' नङा ओ बियो मोनसे न'खरखौ माबोरै गोजोनै खुंलांनो हा गोन बा जोङो नङा होमबा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बबे लामाजों थाङोब्ला जोङो माबादि ओ स' माबादि उम जोङो जिउआवहाय माबादि माने समखौ जों मोननो हागोन मोजां सम खौहाय गाज्रि लामाजों थाङो जोंनि जिउआ माबाददि खैफोदाव गोग्लैनो हागौ बा जेंना जेंसिजों जों मोगा मोगि खि जानांनो हागौ बैफोर गासैखौबो जेब्ला सोलोंथाइ द सोलोंथाइ मोनगोन बा सोलोंथाइ लागोन बेफोरखौ जोङ एसेब्लाबो माने मोननो हायो आरो बेफोरनि गियानखौ जों आरजिनानै लानो हायो मानोना सोलोंथ थाया जों जोंनि माखासे जोङो नायोब्ला सोलोंथायाइयाव माखासे सिलेबासफोर बा माखासे चेपटारफोर बा माखासे भराफोरखौ जोङो सोलोंनायनि अनगायैबो जोङो
औ
गोबां आरो आलादा सोलोंनांगौ जोङो बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो जेरै मानोना बेयाव जों गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन न'खरनि बा गुबुन गुबुन ओनसोलनि जिहेथु सुबुंफोरनि साननाय मोनसे फरायसालियावा मोनसे कले
औ
जावाब ज' जाहैयो नङाबा दा बेयाव जोङो गुबुन गुबुन औ बेयाव जोङो माने गुबुन ओनसोलनि सोमोन्दैबो मिथिनो हाबाय बा गुबुन सुबुंनि साननाय हनायनि सोमोन्दैबो मिथिनो हाबाय दा बेनिखायनो माने ओ सोलोंथाइखौ गोनांथि होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे गोनांखा आरोना दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोल ओनसोलनि बाथ्राखौ जुदि मिथिनो लुबैयोब्ला बा बुंनो थाङोब्ला जेरै बायदि गुबुन ओनसोलावहाय जौगादों सोलोंथाइखौ गोनांथि होदों थिग बेबायदि बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो सोलोंथाइखौ गोनांथि होनायखौ जों नुनो मोनदों बांसिन ब निफ्राय बांसिन मानोना जों नुखादों बा मिथिखायो जों माने नुवाखै बादिमोन सोलोंथाइनि थासारिया
औ
गोबां बेबायदि खाथियावनो फरायसालिनि फरायसालि गैयामोन गोदान गोजान थांनानै
औ
सोलोंथ जायोमोन नाथाय आथिखालाव माने खाथियावनो बा गामि गंसेयावनो बुंजायो माने गंसे जाय हाथथार
औ
बियो गुदि फरायसालियानो जा बा गेजेर फरायसालियानो जा आरो गामि गंसेयाव थायाब्लाबो बेबायदिनो गंब्रै फंबा गामियावहाय माने बेनि गेजेराव जों थानायखौ नुनो मोनो आरो दा बेबायदि माने जिहेतु ओ सोलोंथाइ लानायनि खाबुआ बांबाय बेयावहाय
औ
गोबांथार बेबायदि गामि बा ओनसोलाव बेबायदि फरायसालि गायसन सन जानायनि उनाव जोंनि ओनसोलावबो माने सोलोंथाइ लानाय सुबुंनि हारा बांबोनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों आरो दा बेनिफ्राय जोङो सिगां समाव मिथियो जे सोलोंथाइ गैय माने खोनायो आरो जोंथ' नुवाखैबो एसेबां मानि मानसिफोरनि जोंनि गेदेरफोरनि ब गेदेर बैसोनि सुबुंफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनो जे बै सम समाव ओ आथिखालाव जेरैबायदि सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों जोंनि समाजा खुंजादों बा जोंनि न'खरा जेबादि थासारिजों जायै सोलिगासिनो दङ। दा बै समाव मानि बेनिफ्राय एसे गाज्रिसिनाव दंमोन होनना जों मिथिनो मोनो आरो। माने खोनादों गुबुनफोर बुंनायखौ दा दा जों जुदि नुनाय होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जोंनियाव माने गोबांथार बिथिङावनो जों सोलोंथाइनि बिथि बिथिङाव आवगायनायखौ नुनो मोनदों। दा सोलोंथाइनि बिथिङाव आवगायनायनि जाहोनावनो माने मा होनो ओ सासे सुबुङा माने साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो बियो गुबुन राहा लामाखौ खौ लानानै माने खामानि मावनायनि गेजेरजों गावखौ खौ दैदेनदों न'खरखौ दैदेनदों ओ बेबायदिनो सोरबा ओ रां रुफा गोबांथार रां रुफा सुबुङाबो माने गुबुन रां रां रुफायाव गोग्लैनांनानै थानाय सुबुंफोरखौ माब्लाबा गेदेर खैफोदफोराव गोग्लैयोबा बेबायदियाव एसे एनै गोबांखौ हाया ओ बयबो मिथिखागौ नङा होमबा दा बेबायदियाव एसे एनैखौ हेफाजाब होलायनाय नुनो मोनदों आरो मान बेनो माने सोलोंथाइनि जिहेथु बै समनि आरो दानि समनि गेजेराव नायोब्ला आथिखालाव जोंनि ओनसोलावबो गोबांथार माने आवगायबाय। माने आवगायबावनांगौ दं आवगायजोबनायखौ बुङाखै माने एसे एसे दा सोलि आवगायफुगासिनो दं आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव माने दावगाफुगासिनो दं। बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ।
अब्ला जासिगोन नामा नोंथां?
जासिगोन गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला
औ औ दे।